हेलौ औ नोंथां गोजोन सानजौफु नोंथां औ नोंथां गोजोन सानजौफु खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां। ओह नोंथाङा आंनि नाम्बाराव फन बा कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर खोथा दं नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथा थांनाव फन हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा दा दै गुबुंले जागासिनो दङ बिनि थाखाय माखासे सांग्रांथि मेलफोर खुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा बिनि सायाव एसे सुंदयै फोरमायहरनो हागोन नामा? दै गुबुंले जानाय एबा दैखौ बोरै जु गुबुंले जानायनिफ्राय एबा रैखाथि खालामो दैखौ बोरै बासायो औ नोंथांखौ बिनि सायाव आङो सुंद बुंनो थाखाय खावलायनो नागिरदों नोंथां
अ औ अ नोंथां अब्ला आङो ओ ओह दैखौ माबोरैहाय बासायो बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै ना नोंथां औ नोंथां बेखौनो सोंदोंमोन आं अ औ दे दे नोंथां । ओह जोंथ बयबो मिथिखागौ नोंथां बे बुहुमाव जिब जुनार सुबुं जे बुस्थुआ जिउ दं बे दै नङाब्लानो थांना थानो हाखाया नोंथां । नोंगौ नोंथां नंगौ ओह दा जोंङो दैखौ माबोरै बासायो होनब्ला ओ जोंङो बेयाव गोबां राहा दङ । जायफोरनि गेजेराव मा आं नोंथांनो बबे बबेखौ जोंङो बांसिनै बाहायनांगौ ओ बेखौ आङो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै दा नोंथांङा खोनासंदो नोंथां । ओ गिबियावनो बुङोब्ला नोंथां आजिखालिथ बयनिबो न'आव ओ दैखर खल बेफोर थानायनिख्रुइ बांसिनैनो ओह मोनसे ओह टेप बा मेसिन बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै।
नंगौ नोंथां मिथिगौ दा जोंङो ओह
अब्लाजों ब्रास खालामो ना नोंथां बेवहाय जोंङो ब्रास खालामनो थाखाय जोंङो थेपखौ बा जोंङो जोंनि लानाय ख एबा ब्रास दा जायजों जों हाथाय मानजियो बेखौ जोंङो एसे गिसि खालामो बिनि उनाव जों हाथाइखौ मानजियो थिग जों ओह थिग जों बे समाव जोंङो हाथाइ मानजिबाय थानाय समाव जोंङो जेब्ला जों ब्रास आरो कलगेटखौ गिसि खालामनानै हाथाइखौ मानजियो बा खु हाथाइफोरखौ एसे गिसि खालामना हाथाइखौ मानजियो बेनि उनावहाय जोंङो मा खालामनांगौ बे टेपखौ जोंङो बन्द खालामनानै हाथाइखौ मानजिबाय थानांगौ। ओह मानो होनोब्ला जोंङो हाथाइ मानसिनायावथ दैखौ बाहायाना नोंथां औ आरो जों हाथाइखौथ जोङो नै थाम मिनिट जोंङो ओ खौ मानजियो जायनि जाहोनाव मा बे नैथाम मिनिटावनो जोंनि लोंग्रा गोग्गो दैया गोबांहाय ओ खहा जायो आरो नोंथां औ जोंथ मिथिखागौ नोंथां जोंनि बुहुमाव जौसे जौखोन्दो दैयाव ओ थाम पारसेन आल लोंजायो औ माखासे गुजिस्नि जौखोन्दो बा गुजस्नि जौ दो माबा दैआनो बियो लोंजाया आरो बियो बहा थाङो ओ बबावबा बिलोमा लैथो बेफोरनि जायनि दैखौ जोंङो लोंबा जोंनि देहायाव जों बेमार आजारखौ सोना लानाय जों बेखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय दङ दुगैनाय जों सुबुंफ्राथ दुगैया सानसेयाव खनसे दुगैयाबानो जों थानो हाखाया ओ बेवहायबो जोंङो दुगैनायाव जेब्ला जों मोदोमखौ फिफल्फाङो फिसिनायनि उनाव जों साबोनफोरखौ फुयो अब्ला जोंङो साबोन फुबाय थानाय समाव जोङो बे ओ दैखौ जोंङो बा सावारफोरखौ जोंङो बन्द खालामनांगौ । जाय जों दै फ्रि फ्रि गयो बेखौ जोंङो बन्द खालामनांगौ जाहाथे दैया नस्थ जाया बा आद्रि जाया ओ बे बेनि उनावहाय जोंङो बुंनो हाबावो जे जों जि जोम सुयो ओ जों जि जोमखौथ जोङो एसे एनैदि जों सुनो हाया । ओ जोंङो उम्म उम्म जोंङो निरमाफोरखौ खारहोनो थाखायनो जोंङो खनथाम खनब्रै जों बाल्थिं थाम बालथिंब्रै गाहाम जोंङो बे दैजों सुनांगौ जायो अब्लाबो जोङो बे जोंङो बे निर्मा गोनां दैखौथ जोंङो मैगं थाइगङाव बाहायनो हाया थेवबो जोंङो जेनबा जोबथा बा जोबथा सुनाय जाय जाय सुनायाव निरमाफ्रा थांजोबो बा निरमानि गुना थाया जों बे दैखौ गारालासिनो जोंनि मैगं थाइ मैगं आरियाव फिफांफ्राव जोङो लुनानै होनो हायो नोंथां दंबावो नोंथां जेनबा जोंनि सुबुंफ्रा बांसिनै टेब बा मेसिन बाहायो बिनि खेथ्रआव मा जायो बबेबा बबेबा टेबा टेबा माने लिक जायखौ बरआव होनो
औ दै गयो नोंथां
बेखौ जोङो ओ थाब थाब नायनानै जोङो ओ आद्रि जायालासे जों बेखौ जोङो फाहामनायनि राहा लामा लानांगौ एब्ला जों आथाफोरजों सिथाबनानै होनांगौ बा टेप माबाफोरजों सिथाबना होनांगौ जाय बुस्थुजों सिथाबोबा जों बाहाथे बे दै गनाया बन्द जायो बिदि खालामन नोंथां ओ आरो दंबावो नोंथां जेनेबा जोङो वाटार हारभेस्टिं जायखौ जों इंराजयाव होनो वाटार हारभेस्टिं बरआव मा होनो बेखौ जे जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दैखौनो जोङो माबोरै बाहायनांगौ बे एसे बराय होननानै आं बुंबाय नोंथां जेनेबा माबोरै बाहायनांगौ बिनि मोनसे मोनसे आदब उम जेरै बुङोब्ला जोङो अअखानिफ्रायबो जोङो दैखौ मोननो हायो बे अखानि दैखौबो जोङो अखा हादैखौबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो नोंथां जेरै ओ बुङोब्ला जोङो अखानि हारियावबो एरथबां बिबांनि मैला थाया जायखौ जोङो अखा हायोब्ला बालथिंफोराव आजावनानै ओ बे दैफोरखौ जोङो मैगं थाइगं आव होनो हायो बे दैजों दैजोंनो बासन बरथन सुनो हायो नांगौबा जोङो बासन बरथन सुनानै जोबथारनायाव जोङो मोजां रोखोमनि मैलाव खारहो थाखाय जोङो जोंनि गोगो दैजों सुनो हायो जायनि गेजेरजों जों मा जायो जोंनि गोगो दैनि गारनायनि बिबाङा एसे खम जायो आरो जों बे अखा हादैनि दैखौ जोङो मोसौ मैसो आरिनोबो लोंहोनो हायो ओ जाहाथे ओ जोंनि गोग्गो दैया खहा जाया आरो बुंनो हाबावो जोंहाथ जोंनि बर माने जोंनि सुबुं फ्रा सुबुं माहारिया बे बुहुमाव मोसौ मैसो बोरमा आरि फिसियो ओ बेखौ जोङो बिथांमोननो गोग्गो दैखौ लोंहोआलासिनो जों बिथांमोननो लङा दैसानि दैखौबो जों लोंहोनानै ओ जोंनि ओ गोग्गो दैखौ बाहायनो हायो मानो होनना बुङोब्ला नोंथां मोसौ मैसो आरो बोरमाफ्रा ओ बिसोरनि ओ देहाया जोंनि देहानिखोय एसेबाबो गोरासिन ओ बिसोरनाव ओ दैसानि दैखौ लोंबाबो बिसोरनाव बेमार आजारा बारा साफाया ओ बेनिखायनो जोङो ओ बिथांमोननो बे दैखौ लोंहोनो हायो आरो आरो जों बेखौ लास्ट जोबथारनायाव मा बुंनो हाबावो जेनेबा जों नों गावारि जों नों आं गावजोंल' जेनेबा गाव गावल' रोंनानै थानानै जाया ओ बेखौ जोङो मा खालामनो हायो जोंनि न'खरनि बेसेबां सुबुं दं बिथांमोननो फोरमायनानै जोङो बे आद्रि जानाय दैखौ जोङो बासायनो हायो आरो नोंथां दा आंनि बुंनांगौआ नोंथां नोंथांनिसिम फोरमायनाया बेनोमोन। आसा खालाम नोंथांङा मोजाङैनोनो बुजिबायना नोंथां औ अब्ला औ गोजोनथाब नोंथां अब्ला नोंथांनिफ्रायबो आङो एसे मिथिनो लुबैदों जे ओ बे दैखौथ' आं बासायनायनि बागै नोंथांनो खिन्थाबाय अब्ला आं नोंथांनियाव ओ बे दैखौ गुबुंले जानायनिफ्राय माबोरै रैखा खालामनो हायो ओ बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय नोंथां दा नोंथांङा आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां अब्ला नोंथाङा फोरमायदो दे
नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा आंनो फोरमायना होबाय जे दैखौ बोरै दैखौ खहा जानायनिफ्राय बासायनो हायो दा आंबो नोंथांनो खोन्थानोसै दै दैमा दैसाफोरखौ एबा लैथोसाफोरखौ गुबुंले जानायनि फ्राय बोरै बासायनो हायो एबा मा मा राहाफोर लानांगौ आं नोंथांनो फारियै खिन्थालांनोसै जोंहा । कारखानाफोर दङ जों जाय कलकारखाना नङाबानो सुबुंनि जिउआ थोजासे नङा एबा सुबुंनि जिउखौ थोजासे होना मानो होनबा जों गासैबो कलकारखानानिफ्रायसो गासिबो नांगौ जोंनि सि जोम जाग्रा मुवाफोरखौ मोनजोबो। नाथाय कलकारखानायाव गोबां बिबांनि दै बाहायनाय जायो नोंथां कलकारखानायाव दै बाहायाब्लानो बे कलकार आ सलायनो हाया बेनिखाय नाथाय माखासे बेवहाय जे दै बाहायो जे नाथाय गोबां जायगायावनो जे कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय दैखौ साफा खालामगोरा लासेनो कलकारखानानि मालिका बे दैखौहाय डायरेक्ट खनसेनो दैमायाव हगारहरो जाय जोंनि दैयाव थाग्रा जिब जुनारखौ बोहुर बुहुत नो गोहोम खोख्लैयो आरो बेफोरखौ बे-बेमार आजाराव खोख्लैयो आरो थैहोयो। बेखौ जोंना होबथानायनि माखासे राहाफोर लानांगौ जेरै बे दैखौ गाज्रि दैखौ दैमायाव हगार हरनायनि सिगांनो बे दैखौ सिगांनो गावसिनि
बिगियान जों साफा खालामनो हागोन नांगौ बेनि उनावसो बे दैखौ
माखासे गाज्रि बुस्थुफोर दङ जेरै प्लास्टिक बेबायदिनो
दाखोर दाला आरो दुर्गा फुजानि समाव जोंहा मुरथि
दैमायाव गारहररालासेनो जोंहा गाज्रि दाखोर गारग्रा जायगायाव गारहैनो हायो। आरो बै दैयाव दैमायाव दा गारहैनाय सुबुंफोरखौ खोथाजों बुंनानै होबथानांगौ जायो नोंथां। औ आरो बेनि उनाव जोंहा दंबावो आबाद फोथाराव आबाद फोथाराव जोंहा गोबां बिबांनि हासार एबा मुलि बाहायनाय जायो जोंनि माइ आबाद फानलु आबाद एबा बायदि रोखोमनि जसेबांखि जेखि आबाद गाया मानो जोंहा बेयाव दै नांगौ जायो बेयाव दै नांगौ जानायनि जाहोनाव जोंहा मालाबा मालाबा बेवहाय मुलि होनांगौ जायो जायखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाबोयो एबा हाथाइनिफ्राय बेखौ पेस्टिसाइद बुङो इंराजियाव। बेयाव जुदि जोंहा बेफोरखौ मुलिफोर बाहायोब्ला आरो बै फोथारनिफ्राय बाहायजानाय दुब्लिनिफ्राय बे दैया दैमायाव गलाङोब्ला दैयाव थाग्रा जिब जुनार जेरै ना अक्ट'पास दलफिन बेफोरनि जिउआ बुहुत गोहोम खोख्लैयो आरो बिसोरो जोबनायनि लामायाव थाङो नोंथां आरो बेनि उनाव मोनसे बिनि बे खालामनायखौबो बेबायदि खालामनायखौबो जोंहा राहा लानांगोन बेनि उनाव जेरै दंबावो सांग्रांथि मेल खुंनांगोन नोंथां जोंहा गोबां समाजनि मानसिफ्रानो मिथिया जानांगौ बे दै दैमा दैसाफोरखौ माबोरै जोथोन लानो एबा गुबुंले जानायनिफ्राय बासायनो बेनि थाखायनो स्कुल स्कुल एबा फरायसालि कलेज गोजौ फरायसालिफोरनि मददजों जोङो गामि गामि थांनानै बयखौबो सांग्रांथि मेल खुंनांगोन आरो गाज्रि बुस्थु गाज्रि मुवा जाय बुस्थुफ्रा दैखौ गुबुंले जानायखौ हेफाजाब खालामो बे हेफाजाब खालामग्रा बुस्थुफोरखौ दैयाव गारहोनो मोननाय नङा नोंथां आरो बेनि उनाव दङ जोंहा गिदिर गिदिर जाहाज एबा लैथो बे लैथोनिफ्राय जोंहा थाव बख'नाय जायो नोंथां बे थाव बख बेहाय जुदि थाव बख'योब्ला मालाबा मालाबा बैनि पाइपफोर एबा ड्रेनफ्रा लिक जायो नोंथां एबा गब्लुं गोनां बेनिफ्राय पेट्रलनि बिबांफ्रा ओंखारो नोंथां बे पेट्रलफोर ओंखारोब्ला डिजेलफोर ओंखारोब्ला आरो दैयाव गोबां बिबांनि गलायनानै थायोब्ला बेफोरो जिउआव दैयाव थाग्रा जिब जुनारखौ
जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो नोंथां अ नोंथां औ आरो बेनि उनाव दंबावो जोंहा
माबानाय ओ दंफां गायनाय नोंथां दंफां गायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जेरै दै गुबुंले जानाय दंफाङा गाज्रि दैखौ बोनानै दै गुबुंले जानायनिफ्राय मदद खालामो आरो जोंहा दंबावो बै माखासे नियम निथि बानायनांगोन नियम नितफ्रानो जाबाय जाय सुबुंफोरा गुबुंले खालामो दैमा दैसाखौ दाखोर दालाखौ बिनि फारसे नियमा जाबाय नोंथां बिखौ जाय जाय बेबायदि खा खालामग्रा नियम निथिखौ फालियै
मानसि बे नियम निथि फालियै मानसिफोरखौ जोंहा पुलिसनो हरनांगोन जाय बे नियउ नितखौ फालिया बिनि हेंथायै जोंहा गोख्रों राहा लानांगोन नोंथां आरोबाव जोंहा
दंबावो
ओ मुलि बाहायनाय गारजि मुलि बेफोरखौ जोंहा दैयाव गारहरनो मोननाय नङा नोंथां बेफोरनोसै आं बेराद गोजोनाय मोनबाय नों आसा खालामो नों थाङाबो आंनि फोरमायनायाव गोजोन्नाय मोनदों ना नोंथां ओ होमबा दोनथ'लायसैना नोंथां?